औ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ नोंथांङा मा खालामगासि दं दालाय?
ओरैनो जिरायनानै दंङ दायो नै सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै।
औ माथो ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया दोनैओ माबासोमोन खुमब्रा ओमफायो बयलार बेदर आरो खांख्रायखलाजों आलु भाजा ।
औ होमबा गोसाव गोथावआनो दे
औ नोंसोरनालाय?
जोंहानिया माबा।
दाउदै जों आलु बेनिफ्राय मैथाजों। ना उम
ओं
दा जों मेन औ औ दा जों मे टबोट नि टपिकआव थांनोसै नामा?
ओं ओं थांजागोन।
औ दा जोंङो बिजनेसनि सोमोन्दै रायलायनो दा। एसे सावरायलायनि बिजनेस एबा फालांगिरि। ना मा होनो मा होनो‌ इखो बर'।
ओं फालांगियानो।
औ फालांगि। गि औ।
औ
बेनि सोमोन्दै एसे मान फोरमायना होग्रोदो नोंनो।
आंङो ना।
औ दे।
औ बिजनेस माने फालांगि होनना बुंङोबा आजिखालि बयबो फिसा फिसाबाबो फालांगिखौनो मावनानै मोजां मोनसै बयबो।
औ औ।
औ जिखुनु दख'नानि गलायानो जा बा माबा मोनसे देलायग्रा स्टेसनारि ओ बहि। पेन्सिल, कलम बेफोरखौबाबो फाननानै फिसा फिसा दखान बा बिजनेस होनानै जायो आरो मानसि फोरा। बांसिनानो बिजनेस आरो जि जेनेबा दा सरखारारफोरा आइजोफोरनो फैसा होनाय। दे अरन'दय बा बेफोरबायदि फैसाबो मोनदों बा दाखैनि बागुरुमबा मोसानायावबो बागुरुमबा दोहौ मोसानायावबो
औ खोनादों खोनादों बेखौ औ।
बेहायबो फैसा मोननाय मोसाग्राफोरा नैजिबा रोजा मोननाय आरो ओ मास्टारफोरा बाजि रोजा मोननाय रांफोरजों बांसिनानो ओ बे फैसाजोंबो बिजनेस मावनायखौ आं नुदों आरो जेनेबा आंनि लोगोआनो बेहाय मोनसे बिदिन्थि हिसाबै आं खोन्थानो हायो आरो। आरो आंनि लोगोआनो सासे बेहाय मोसागिरि जानानै थांदोंमोन। ओमफ्राय बेयो बेजोंनो फिसासा माने हायाखैबाबो गावनि आन्थाखौ ओ बे दख'नानि गला होनानै जादों आरो।
बरिया मोजांनि बाथ्रा बिदिब्लाथ'।
औ। ओमफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे।
औ बिजनेस होनबाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि बिजनेस दं। आथिखालाव दा जों बिजनेसखौ जों मावनो गोसोब्ला फिसानिफ्राय जों गेदेर खालामलांनांगौ बिजनेसफोरखौ। जाहाथे औ। जों खनसेनो गेदेरै बिजनेसखौ जों गेदेरहै मावनो हायाब्लाबो एसे फिसानिफ्रायनो जों जुरिजेेननानै लासै लासै लास जों फेदेरलांना
औ औ हायो।
औ जाहाथे जोङो एसे मोजांहाय लो एसे गेदेर खालामलांनो हायो जों खनसेनो गेदेर खाम खालामनो नागिरबाथाय जोंहा
अह।
ओ लसबो जानो हागौ।
औ लसबो जानो हागौ आरो खायफाया रांखावरिनि आंखालाव खालामनोबो हाया जेनेबा साननानै थायोबाबो।
औ नोंगौ। आरो बेयाव जोङो बिजसनेस सोमोनदै जों बेयाव बिनि नलेज एबा बिनि रोंनाय रोंनांगोन बे खौ जों माबायदि टाइपाव जों बिसनेस खौ मावनांगोन। बेंगनि सोमोन्दै एसे गियानफोरखौ लानानै जोङो बिजनेस खौ मावनांगोन आरो माने।
नंगौ औ।
जाहाथे जोङो इनि गियानखौ माबायदि टाइपआव जों बिजनेसखौ मावनानै जोङो बेखौ दावगा होनो हागोन। आरो जोंनिया खायसे बिजनेसखौ जों खनसेनो गेदेर खालाम नायनानै जों लसआव थाङो जेब्ला लसआव थाङोब्लाथाय जों बे बिजनेसखौ जों मावनो हाया जानानै थायो। ओमफ्राय बेयासि बे बिजनेसखौ बेयो ज्राब गारनो गोनां जानानै गारनायखौ जों गोबां मानसिखौ नुनो मोनो। खनसेयावनो खायसेया गेदेर बिजनेस खालामखानो नागिरो। जों बे बिजनेस सायाव जोङो बेफोरबायदि हायाबाबो जों लासै लासै जों फिसानिफ्राय लानानै गेदेर बिजनेस खालामनो हायो आरो। थ' आथिखाल मुगायावथ' जोंहा हिन्जाव माहारिफोराबोथ' गोबां बिजनेसाव आगान होबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
औ बिसोरबोथ' दा हिनजावफोराबोथ' आथिखालाव गोबां गावबा गावनि आथिङावनो गंसं गंसं गसंनो दानिया बिजनेस मावनानै। हौवाफोरखौ जेबो सोनारला। गावसोरनो बिजनेस मावनानै रां खामायो न'खर सामलायो बिजनेस नि गेजेरजोंनो न'खरबो सामलायो। बिजनेसबो मावो। हिनजावफोरा दानि हिनजावफोरा गोबांखौनो जों नुनो मोनो यै औ औ। दा जोङो बिजनेस होनबाथाय जोंहा गोबां रोखोम दं जेरै जों अमा फिनाय
ओम।
नंगौ ना? बेबोथ' जों अमा फिनायबो मोनसे जोंनि माबा बेखौ मोजाय ओम ओम औ औ। बेखौ जोङो मोजाय फिनानै मोजाय फेदेरनानै जोङो बेखौ मोजांहाय मुलाम्फा लानो जों फाननानै जोङो बेखौ रां आरजिनो हायो माने
नंगौ औ।
ओ। आरो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जिबो जों बिजनेसखौ मावनो हायो। जेरै जोंनि जोंनि जागानिफ्राय जों गुबुन जागायाव जोङो मालखौ साप्लाय हरनायजों बेफोर बेफोरबायदि टाइपाव जों बिजनेसखो जों मावनानै मानो हायो आरो।
औ नंगौ दा थारैनो सैथो।
उम उम। दा आरो बिदिनो गोबां गोबां गेदेर गेदेर बिजनेस दं जोंनि बिजनेसमेन दं जोंनि माबायाव भारतआवबो। बिदिनो जों नामफोर मखलायला
औ औ।
नंगौ होद जों बो
बिजनेसाव जोंनि मानसिफोराबो एसे आगान होयोबा जों मोजां मोनगोन आरोना गुबुन हारिनि मानसिफोरा गोबां गथ'निफ्रायनो बिसोर बिजनेसखौ सिखायो माने गुबुन हारिनि मानसिफ्रा।
औ औ।
ओ गथ'निफ्रायनो इसोरो सोरखौबा बिलुन फाननाय सोरखौबा माबा फाननाय गोबां रोखोमनि बिसोरो बिजनेसाव नागारहरो माने गथ'निफ्रायनो बिसोर ट्रेनिं होखायो बिजनेसखौ बोरै मावनांगौ ।
औ नंगौ दे।
जेबो इसोरो गैयाबाबो बिसोर बिजनेस मावनानै सलिना जानो हायो माने बिसो बिसोरो जोंनिया बारा एसे जोंनिया आरो साख्रिखौल' नागिरोना ना? औ गथ'फोरखो जोङो मा खालामो जोङो मोजाय इस्कुलाव हरबाय मोजाङै फरायनानै जों साख्रि ला होनांगौ। फिसा जोंनि फिसाला माबाफोरखौ जों-' फिसा फिसौफोरखो जों साख्रिल' ला होनां ओ बेल' जोंनि थांखिया।
औ औ बिदिनो बुङो जोङो उन्दैनिफ्राय औ।
जोङो एसे बिसोरखौबो जोङो एसे सिखायनाया ट्रेनिं होनांगौ आरो माने ना?
औ औ। ओमबा नोंथाङाबो माबा मोनसे एसे बेफोरबायदि बिजनेस मावो नामा दायोबा आथिखालाव मावगोन होननानै सानदों नामा?
औ एसे नाजालांनोसै हानायखिनिखौ।
औ औ। न'आवथ' ओरैनो दाउ अमा फिनायफोरखौथ' फियो बे होमबा?
औ जोंहाथ' दाउ अमाया न'आव जानो आनथा खिनिखौ फि फियो।
औ औ।
बेनिफ्राय अमाफोरखौबो मासेफोर लायो बारासे लाबाङा आरो। बारासे सामलायनो खस्थ' जायोना। जों माबा ओ फार्म खुलियाखै नालाय।
औ।
फारांफुलियावबो आरो गोबां माबा दं। ओमफ्राय आरो मा होनगोन जोङो न' मासेफोरखौनो फिसिनानै जों बेखौनो आदार होयो आरो मोसौ बोरमा दं।
औ।
माने जों आरो फैसाफोरखौ जोङो बाहायनांगोन बिजनेसफोराव होमबासो जोंहा मुलाम्फा मोनगोन आरो थाइसे थाइनै फैनायानो जों ननि बिजनेस मावनानै नङा होमबा?
ओं ओं नंगौ।
ओ जोंनिया आरो फैसाफोरखौ बिजनेसाव बाहायनो गियो जोंनि मानसिफोरा खायसे गोबाङानो
औ जोङो माने गोदोर गोदोर बिजनेसफोरखौ जों मावनो गियो बेनि थाखायनो जोंना अमा दाउ फिनाय बे न'निनो बिजनेस फिसा फिसा अमा दाउ बोरमा बा मोसौ बेफोरखौनो जोङो फियो आरो बेजों लोगोसे आङो दहायसो बुंलांनाय बायदि फिसा फिसा ओ लेखा बहि कलमनि दुखान बा माबा मोनसे देलायग्रा खांख्राइफोरनि खिलिफोरनि हिन्जावसाफोरनि देलायग्राफोरनि दुखान बेफोरदि फिसा फिसायाव जोङो बाहायो आरो माने गोदोर बिजनेस जेरैखि थाव दिफु खेवनाय बा माबा मोनसे ओ फारनिचारनि दखान बेफोरबायदिखौ जों गोदोर गोदोरखौ आवग्रिानै लानो हायाखै आरो दासिमबो एसां
औ औ जोंनिया माने रिक्स लानो गिनाय गियो माने गोबाङानो। गेदेर गेदेर बिजनेसफोराव बिसोरो फैसा गुबुन हारिनि मानसिफोरा लोगो लोगो फैसा गारनो हागोन मोनसे मोजां बिजनेस नुब्लाथाय बिसोरो। बै लाब जागोन हय लस जागोन बेफोरबायदि टाइपाव बिसोरो लागायनायो फैसाफोरखौ बिसनेसाव नङा होमब्ला जोंनिया बेफोरबायदि लगायनो माने गोबां माने हाया माने माबा जाया साहस ओ साहस जाया।
ओं
ओम बेफोरबायदियानो जोंनियाव आरो गोबां प्रब्लेम दं माने बिसनेस मावनायनि बागै जोंनिया आरो गोबां मानसिफोरा जोंनियाव गुबुन हारिनि गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि जायगायाव गोबां रोखोमनि बिजनेस खालामनानै बिसोर फैसा लांगासिनो दं।
औ औ नंगौ नंग' जेरै दख'ना दानाय बिजनेसखौ खौनो होनजासिगोन।
उम उम
ओ दख'ना दानायखौबो गुबुननिफ्रायसो जोङो बांसिनानो बायनानै गानो दानि जुगाव गावबा गाव दानानै गाननायखौ नुला बेबो मोनसे जाहैबाय। मालायनो जोङो गथायनानै होनाय जाहैबाय जोंनि रोंगौथिखौ
औ दे हब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानैै फैबाय।
औ जागोन दे।
दे दे उनाव लोगो मोनगोन दे।